नोंथां नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथां आंनि फारसेनिफ्रायबो नोंथांनिसिम आंनि हामलायथिखौ जासिहरनाय जाबाय।
ओ आङो नोंथांजों मोनसे गोनांथार खोथा सावरायनो होनना नैसो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोनना?
औ नोंथां सावरायनो हागोन।
ओ बिनि आयदायानो जाबाय टाउनाव थानाय सुबुंफोरा जेबो जे बोरैहाय जिउ खुङो आरो गुबुन फारसेथिं गामियाव थानाय सुबुंफोरा एबा बर' सुबुंफोर बा माबोरै जिउ खुङो बेनि बारै नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा? नोंथाङा आंनो फोरमायदो। गामियाव थाग्रा सुबुंफोरा बोरै जिउ खुङो आं नोंथांनो फोरमायगोन। टाउनाव थानाय सुबुंफोरा बोरै जिउ खुंबोगासिनो दङ।
औ नोंथां बेयो जोबोद ओ गोजोनथाव मोनसे आयदा। बे गामिनि आरो नोगोरनि बे सुबुंफोरनि जिउ खांनायनि राहा बेफोरो जोबोद ओ सावरायनो गोनां आयदा आङो दा नोंथांनो ओ फोरमायगोन गामिनि सुबुंफोरनि जिउ खांनायनि राहा एबा बिसोरनि संसार जानाय गामियाव थानाय बांसिन सुबुंफ्रानो जायो आबादारि बिसोरो बिसोरनि बांसिन बाहागोनो आबाद मावनानै जानाय जायो। जिहेथु गामिफ्राव हानि बिबाङा जोबोद बुरजा होनजायो बेनि थाखायनो बिसोरनि गाहाय ओ मोनसे जिउ खांनाय राहाया आबाद मावनाय जायो। गामि ओनसोलाव गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोर मावो बेबायदि आबाद फोरा बोथोरारि आबादबो जानो हागौ एबा माखासेया बोसोरारि एबा गुबुना बेबादिनो सोलिलांबाय थानाय गोबाव जोथायारि ओ फसल आबाद ओ एबा बागानफोर जानो हागौ बेफोरबायदिनो आबाद मावो। जेरै बोसोरारि आबाद हिसाबै थालिरखौ जोङो बुंनो हायो। एबा बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओ फसलफोरखौ बुंनो हायो। बेबायदि आबादफोरखौ जोङो थालिर नि अनगायै माखासे ओ बेसर दालि बेफोरखौ जोङो बुंनो हायो। आरो बेबायदिनो माखासे बोथोरारि फसलफोर जेरै ओ गोजां बोथोर फोराव मावनाय कफि लाइ लाफा आरो दुन्दिया आलु बेफोरो जाबाय गोजां बोथोराव मावो बेफोरखौ गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन हाराव मावो। बेबायदिनो जायफोरा गोबां हा दङ बिसोरहा बुरजा बुरजा बिबाङाव मावबाय आरो जायफ्रा खम बिबांनि हा दङ बिसोरो खम बिबांनि आबाद मावनो लायो। बेफोर आबादफोरनि गेजेरजोंनो बिसोरो गुबुन गुबुन रोखोमनि जानाय आदारखौ थोंजोङै मोननो हायो बिसोरहा जेबो आदारनि बेबायदि आंखाल जाया मानो होनोब्ला बिसोरनियावनो बेबायदि मैगं थाइगंया थाखानाय जायो नोंथां। आरो बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव मावनाय मैगं थाइगंनि मादाव खुमब्रा, जोगोनार आरो पथल बेबायदिनो गोखा फिथाइ आरो माखासे गुबुन गुबुन रोखोमनि फसलफोरबो दंबावो नोंथां बेफोरखौ आं बुंथ'ला दा बैफोर आबादफोरा एबा फसलफ्रा बिसोरनि जिउआव माबोरै गोहोम खोख्लैयो? मानो होनोब्ला बिसोरो गुबुन जेबो राहा बेबायदि गैया। बेनि थाखायनो बिसोरहा बेनो बे आबाद मावनायानो बिसोरनि गाहाय राहा बे गाहाय जिउ राहाखायनो बिसोरो बेखौ सानफ्रोमबो बेफोरबायदि ओ बेबायदि रुटिन हिसाबै खामानि मावनो लायो। फुंनि सिखारनायनिफ्राय बिसोरो मोनाजासिम एबा बेलासि जाजासिम गुबुन गुबुन रोखोमनि खामानि मावो आरो सानफ्रोमबो बेबायदि खामानि मावनायाव बिसोरो गुबुन साख्रि मावनाय सुबुंफोरजों समानै आरो बेनिख्रुइ बांसिनसो राङा आरजिबावनो हानाय जायो नोंथां आरो बेबायदिनो बिसोरो गुबुन गुबुन रोखोमनि जौगाखांनाय खामानिखौ लानो हायो। आरो गावसिनि देहा बेबो मोजाङैनो थायो। मानो होनोब्ला बिसोरो सानफ्रोमबो खामानि मावनाय जायो। बेनिखायनो देहायारि बेफोर बायदि हाबा हुखाफ्रा जायोखायनो बिसोरनि देहाफ्रा एबा सु सावस्रिफोरा मोजांङै थायो। आरो जानाय आदारनिबो जिहेथु आंखाल जाखाया फिथाइ सामथायाइयानो होन गुबुन मैगं थाइगंनो होन बेफोरो गासिबो थोंजोंङै मोनजानाय जायो। बेफोरनि पथलफोरनि अनगायैबो माखासे बागानफोर खालामनो लायो बिसोर बिसोरो बेफोर बायदिनो गयनि बागान ओमफ्राय ओ माबा ओ नारेंनि बागान बेनिफ्राय गयजों लोगोसे फाथै बेबादिनो आरो माखासे दंफांफोर जेरै सिसु साल खमला आरो लोगोसे थाइजौ बेफोरनि बागानफोर खालामो बेनि थाखाय बिसोरो बांसिन बिबांनि रां आरजिनो हायो मानो होनोब्ला बेफोरबायदि बागाननिफ्राय गोबां बिबांनि रां आरजिनो हायो। गुबुन गुबुन फसलनि रुजुनायाव बैफोरबादि बागान खालामोब्ला बांसिन बिबांनि रां आरजिनो हानाय जायो मानो होनोब्ला बेबादि ओ बागाननि गेजेरजों जोंङो खनले खनले बेखौ बांद्राय फोसाबनांगौ जाया बांद्राय मुलि हासार होनांगौ जाया बेनि थाखायनो आरो जिहेथु गायनांगौबो जाखाया जेबो खरस बेफोरबायदि बांद्राय थांङा बेनि थाखायनो बे जोबोद मुलाम्फा गोनां जेरै गय गय से बिगा थायोब्ला खमैबो बाजि रोजाफ्रामसो रां मोनो अब्ला नैजि बिगाफोर हा थायोब्ला एबा नैजि बिगा गय बागान थायोब्ला खम खमैबो जिस लाखसो बोसोराव फैखायो बेफोरबादिनो गुबुन गुबुन बे गयनिजों लोगोसे फाथैफोर होफायोब्ला आरोबावसो नै गुन थाम गुन बारा रां आरजिनो हाबावो जेरै आथिखालाव सोलिदों कक'वा भेनिला आरो माखासे ओ गुबुन गुबुन मस्ला हारिनि बिफां बेफोर बो जोंनि गामि ओनसोलनि जिउ खांनायाव जोबोद मुलाम्फा होदों नोंथां आंनि बुंनाया बेखिनियावसो नोंथां
गोजोननाय थाबाय नोंथखंनिसिम नोंथाङा आंनि गामिनि बारै बुंना होनायनि थाखाय जेब्ला आंबो नोंथांनो टाउनाव थानाय सुबुंफोरा बोरै जिउ खुंङो नोंथांनो फोरमायनोसै आरो नोंथां
औ नोंथां
बिदिब्ला नोंथांङा फोरमायलांदो गामिनि सुबुंनिफ्राय टाउनाव थाग्रा एबा सोहोराव थाग्रा सुबुंनि जिउ खुंनाया जोबोर आलादा आरो नोंथां आरो आलादाखौबो नुनो मोनदों माखासे गामि टाउनाव थानाय सुबुंफ्रा माबोरै जिउ खुङो बिदिब्ला आङो नोंथांनो फोर टाउनाव जोंहा एबा सहराव गामिनिख्रुइ बांसिन जोंहा मा सुबिदासिन मोनो आरो नोंथां जेरै गोबां रोखोमनि सुबिदाफोर दङ जेरै जोंहा फरायसालिनि सुबिदा हस्पिटालनि सुबिदा थांलाय फैलाय हान्था मेलानि राहा जोंहा मा रोखोमनि नांगौ नांगौ जिरादफोरा जोंहा गासिबो दंजोबो आरो नोंथां बेनि गेजेरजोंनो जोंहा मा माखासे सुबिदाफोरबो दङ बे जिउ खुंनायाव
आं नोंथांङा फोरमायनोसै जोंहा सानफ्रामबोनि जिउ खुंनायाव मा खालामनो हायो गारि मथर सालायनानै जोंहा जिउ खुंनो हायो आरो नोंथां जेरै नोंथाङा फुङावनो। सिख्ला गारि सालायनो जों नोंथाङा मोनगोन। फरायसालियाव थांनाय फरायसाफोरखौ दोनहोननो थाखाय। अब्ला सावस्रि देहा फाहामसालियाव थांनाय
सुबुंफोरखौ दोनहैनो थाखाय। आरो बे बायदिनो साख्रि बाख्रियाव थांनाय सुबुंफोरखौ
हैनायाव मा खालामनो हायो नोंथाङा गारि सालायनानै? रां आरजिनो हायो आरो नोंथाङा बिसोरखौ फुङाव दोनहैनानै आरो बेलासियाव लाबोफिन सनो हायो आरो नोंथां आरो बे बादिनो गारि सालायनानै जानाय एबा र रिक्सा मटर सालायनानै ज' जानानै जानायखौ जोंहा जिउ खुंनायाव नुबोगासिनो दं आरो नोंथां। आरोबाव जोंहा बे बायदिनो टाउन सहराव गोबां रोखोमनि फिसा फिसा गला दं आरो। जेरै बुंनो थाङोब्ला जि जोमनि गला ओ साहा दखाननि गलाब बेबायदिनो लहा सिमेन्ट बायदि रोखोमनि गला दं आरो नोंथां। ओ बेयावबो जोंहा माखासे खामानि मावनानै जिउ खुंनायखौ नुबोनो मोनदों आरो बिसिनि से साननि हाजिराया एबा बिसिनि बेसेना रां खामायो बिसोरो सानसेयाव बाजौ द'जौ रां खामायो आरो नोंथां बे बायदिनि खामानि मावनानैबो जोंनि टाउन सहराव जिउ खुंबोनायखौ नुनो मोनदों आरो सोरबा सोरबा जोंहा गामि ओनसोलाव थांनानै खम बेसेननि। मैगं थाइगंफोर बायनानै लाबोयो बेबायदिनो खम बेसेननि मैगं मेथाइखौ बायनानै लाबोनानै बिजि बे बायदिनो टाउन सहराव गोबां बिबांनि फानफैनानै मुलाम्फा आरजिनानै बिसोरखौबो जिउ खुंनायाव नुबोगासिनो दं आरो नोंथां बिसोरबो गामियावनो सोनारनानै गामिनि बुस्थुफोर लाबोनानै फानफैनानै रां आरजिदों आरो न बे बायदिनो फिसा फिसा फिसा दखानफोरबो होदों जेरै गयनि दखान, साहानि दखान गस्लानि दखान बायदि रोखोमनि दखान होनानै मा होनो जिउ खुंबोनायखौ नुबोगासिनो आरो नोंथां।
आरोबाव दंबावो जोंहा टाउन सहराव गोबां बिबांनि मा मा थायो होनबा जोंहा इन्डास्ट्रिफोर थायो आरो नोंथां। फेक्ट'रिसफोर जेरै बुंनो थाङोब्ला केक बानायग्रा जोंनि जाग्रा आदार बानायग्रा नायग्रा बेफोर फेक्टरि थायो आरो जोंहा इडास्ट्रिबो थायो। जायखौ मा खालामनाय जायो जाय जायगायाव जोंहा गस्लानि इन्डास्ट्रि सिमेन्टनि इन्डास्ट्रि बेफोरबायदि इन्डासट्रिखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। बेयावबो थांनानै टाउनाव थानाय सुबुंफोरा खामानि मावफैनानै रां आरजिनानै गावसोरनि। जिउखौ खुंबोगासिनो दं आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा फरायसा समफ्राव जोंहा मा जायो जोंहा फोरोंगिरिबो जानो हायो आरो नोंथां। गोबां रोखोमनि फरायसालि थायो टाउन सहराव जोंहा जोबनो गैयै टाउन सहराव मा फरायसालि थानायनि थाखायनो जोंहा बेयाव फोरोंगिरि हिसाबै मावबोनों बेखौबो नुनो मोनदों आरो नोंथां फोरोंगिरिनि साख्रि मावनानै जिउ खुंबोगासिनो आरो सोरबा सोरबा गोजौ फरायसालियाव फरायनाय सुबुंफोराबो गावनि आखाइ खरसनि थाखाय बिसोरो बेलासि समाव टिउसन फोरोंनानैबो बिसोरो रां आरजिबोगासिनो आरो नोंथां बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनगासिनो
ज